हेलौ नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं नों
औ आं दा ओरैनो जिरायनानै दंथैयो नोंथां
औ नोंथाङा एसे समायो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
ओ नोंथां मोनसे आयदानि सायाव एसे सावरायनो थाखाय नोंथांखौ फन हरनाय जादोंमोन आरो ओ नोंथां नोंथांनाव आं नोंथां नोंथाङा जोंनि बर' समाज बा जोंनि बर हारियावहाय फालिनाय जा फोरबो बैसागु बे फोरफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' जोंना जोंनि बर'फोरल नङा माने गुबुन जे असमियाफोराबो फालियो नङा होमब्ला नोंथां बिदिनो माने जोंनि बर' हारिया माने बैसागुखौ ओरैबायदि गाजा गोमजायै फालियो जेरै जोंना बैसागुखौ मोननै बाहागोआव राननाय जादों आरो नोंथां जेरै जोंना मोसौनि बैसागु होनना बुंनाय जायो आरो मानसिनि बैसागु होननानै बुंनाय जायो जायो आरो नोंथां बिदिनो जोंना औ मोसौनि बैसागु होननानै बुङोब्ला जों जों मोसौखौ माने बिदिनो गोदान बोसोरनि थुखैनाय जायो आरो बिदिनो बिनो गोदान बिदिनो गस्ला बायना होननाय होनना बुङो खिन्थु बिना जायखौ बुङो जोङो फागा होननानै बुङो बेखौ माने जों बिनो गोदान बायनानै होयो आरो नोंथां बिदिनो जोंना मोसौ थुखैनो थाखाय गोबां बिदिनो फिथाइ सामथायाइ नांगौ जायो आरो बिदिनो जोंना औवानिबो माने रोंजिरना लानाय नांगौ जायो जेरै जोंना मोसौ थुखैनो थाखाय जेरै फान्थाव नांगौ पानिलाव नांगौ बिदिनो जोंना खायसे खायसेफोरा नुबोहयो होनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंना हालदि जायखौ हालदै गोथां इखौबो जोंङो होनाय जायो आरो आरो बिदिनो
जोंना गोबां माने जायखौ बुंङो जोंङो दिगलि गुथि होनना बुंङो बेखौबो जोंङो मोसौ बेनाव होनाय जायो आरो बिदिनो जोङो आरो गोबा गोबा फिसा फिसा जिरनानै लायो बेयावहाय जोङो बै जिरनो जों जगर लनानै गासै बुस्थुखौ माने जोङो माला सुनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो माला सुनानै जोंना मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव जोंना बिदिनो मोसौनो माने गोसोम गोसोम फथाफोरना हो नाय जायो जेरै जोंना साराय एबा खान्थाफोरनिफ्राय हल'नानै थाव गुबै लानानै जों लागयनानै मोसौनि मोखां एबा मोदोमफोराव जोंना फोनना होनाय जायो आरो नोंथां माने गोदान बोसोरनि नामावहाय जोङो मोसौ खौबो गोबां माने फालियो आरो नोंथां बिदिनो जोंना गिबि सानाव बिदिनो मोसौनि बैसागुथां खांनायनि उनाव बिदिनो जोंना मानसिनि बैसागु होननानै बुङो बे मानसिनि बैसागुआव जोंना मानसि सुबुङाहाय ओरैबायदि माने रंजा खुसि माने मोसायो मा बिदिनो ज' ज' गासैबो गामिनि रायजो राजा फोरा माने ज' ज'यै ओंखार बोनानै माने बर' गामिखौ समायफ्लेहोयो आरो नोंथां बिदिनो जोंना बे मानसि नि बैसागु होननानै बुंब्लाबो माने जोंना बिदिनो गेदेरा उन्दैनो सनमान होनाय आरो उन्दैया गोदेरनो माने सनमान लानाय जों बेफोरदिखौ माने नुनो मोनो आरो थिग बेबायदिनो उन्दैया गेदेरखौ खुलुमो आरो बिदिनो उन्दैया गेदेरखौ खुलुमो आरो बिदिनो गेदेरा माने उन्दैनो माने बोर सारस्रिनाय नायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां बिदिनो माने जोंना बै साना बिदिनो बाबेन लाङो जेरै जों बेनि उनावहाय जोंना गामिनि गासै रजो राजा सुबुंफोरा मान लोब लोब माने गुबुन दाबसे जायगाया गामनि अनायैबो गुब बुन दाबसे जायगायाव माने मोसाहैनो गामियाव मोसैहैनो थाखाय रेडि जानानै फैयो ओस साखा फारा जाखानानै फैयो ओम थिग बेबायदिनो जोंना गोबां दाम ग्रा आगजु लायो जेरै खाम सिफुं जथा जाबख्रिं ओ बेफोर बिदि लानानै माने जोंना हारमुनि बेफोरखौ लानानै माने ओ जोंना सेंग्रा सिख्ला माने ज' ज' ओंखार लायो आरो नोंथां बिदिनो ओंखारनानैहाय जोंना औ बिदिनो ओंखारना फैनो हाय जोंना गासैबो माने ज' ज'नो गामियाव मागिनायनि अनगायैबो गुबुन दाबसे जायगायावबो जोंना मागि हैैयो आरो नोंथां बिदिनो जोंहा मागिनानै लाबोनाय एबा मोनबोनाय माने गुबुन गुबुन गामिफोरनि नखरफोरा माने जोंना मागिनायाव ओ जा एसे हरो जों बेखौनो लानानै फैनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो जोंना लाना फैनायखौहाय बिदिनो गामियाव ज' ज' गासैबो माने खाना जालायनाय जायो आरो नोंथां ओ बै खाना जालायनाय जालायनाय समावहाय जोंना बिदिनो ओ गोबां माने रंज बजा खुसि बिदिनो ओ माने बक्स आरि दामलायनानै माने मोसानाय जायो आरो नोंथां बिदिनो जोंना ओ बैसागु रंजा नानै जोबथा जोबथा माने बैसागुनि बैसागुआ जोबनाय जोबथा माने स्नि सान बा आरो बा जोंना बिदिनो गा मियाव माने ओ मोनसे फुजाबो लानाय जायो आरो नोंथां जायखौ बुङो जोङो बिदिनो ओ ओ फुजा लानाय होननानै बुङोब्ला जों बै फुजाखौ ओ माने बिदिनो गामि बैसागु मोसानायावहाय मागिनायावहाय माबाफोर ओ मोदाय दावदाय फैफादों बा माने एरायलांथों होननानै जोङो बै फुजाखौ जायखौ बुं ओ जोङो गार्जा फुजा बे गार्जा फुजाखौ जोङो होनाय जायो आरो गामियावहाय नोंथां बे गार्जख फुजायावहाय जोंना गोबां बिदिनो गोखा गोखै बिदिनो जोंहा थालिर जोंनाथ' थालिर म फस्लाखौथ' जोंना जाखायोआनो नङा होमब्ला नोंथां बिदिनो माने थालिर खसानि अनगायैबो गोबां गोखा गोखै मेगं खांथिंनानै बै फुजायावहाय जोंना माने ओ मो मोदायनो हाय बावनो होननानै जोंना एसे एसे लाबोनानै होनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो जोंना बैसागु जोबथारनानै बे फुथाखौ होनानै माने गासैबो गामिनि रायजो राजा नोंथांमोन ना माने गासैबो बिदिनो ओ जसिन जानानै माने थालाय लायो आरो नोंथां जेन बैसागुआ जोब्बाय होननानै माने स्रि स्राय जालाय लायनानै थायो आरो नोंथां
औ औ
नो नोंथाङाबो माने बैसागु मोसानायनि बागै एसे फोर मायनानै होदो।
औ नोंथां ओ बैसागु मोसानाय होननानै बुङोब्ला हो बे जोंनि मोनसे बर' हारिनि नागारनो हायै मोनसे बैसागु फोरबो फालिथाय ओ बैसागु फोरबोखौहाय जोङो गोदोनिफ्रायनो गोबां रोखोमनि गाजा गोमजायै हाय खुंबोनायखौ जों नुनो मोनदों आथिखालावबो जोङो बैसागु फुजाखौ अ फोरबोखौहाय गाजा गोमजायैनो फालिनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय गोदोनि बायदियै एसेबां माने नि ओ सानहालासै जोङो बैसागु फोरबोखौहाय फालिनाय जायाबा खुंनाय जाया गोदोथ' जोङो खोनानो मोनदों जे बैसागु बोथोर फालिनाय बा बैसागु मागिनाय बेफोरो ओ से ओ थामजि सानबा ओ सब ओ मास मोनसे बे बेल जोङो फालिनायखौ जों खोनानो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो स्नि सानखौल' फालिनायखौ नुनो मोनो बे ओ स्नि सानाव गोबां रोखोमनि बैसागुफोरखौ जों फालिनाय नुनो मोनो जेरैबादिहाय मोसौ बैसागु मान -सि बैसागु ओ आलासि उलासिनि बैसागु बाथ दाउ अमानि बैसागु बाइ बाहागिनि बैसागु बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि गुबुन गु बुन मुंजोंहाय जों बैसागुफोरखौहाय मिन्थिनानै मोनो ओ बैसागुनि जा गिबि सानावहाय जोङो मोसौनि बैसागुखौ फालिनाय जायो। बेफोरबायदियैनो जोङो मोसौखौनो ओंथाङा होनो हानाय बायदियैनो जोबोर ओ गाजा गोमजायैनो मोसौ थु खैनानै जा मोसौनि बैसागु बेखौहाय एंगारहरनायखौ जों नुनो मोनो बेनि उनाव हाय जोङो नैथि सान मानसिनि बैसागुखौ जोबोर रोखोमनि गाजा गोमजायै फालिनाय खौ जों नुनो मोनो ओ जोंनि गामि गफानि ओन सोलनि रायजो राजाफोराहाय गोबां रोखोमनि ओ दामजु बा दामग्रा आइजेंफोर खौ लानानैहाय गामि गामि बैसागु मागि हैथिंनायखौ जों नुनो मोनो ओ जोंनि गोदोनि आबौ आबैमोननि बैसागुखौ आ थिखालावबो जोङो बेफोरबायदिनो गाजा गोमजायै हाय खुंनाय खौ जोङो ओ फालिबोबाय थायो बा फालिबोबाय थागोन बेफोरबायदिनो जों बैसागु बोथोरावहाय गोबां ओ रोखोमनि ओंख्रिफोरखौहाय खनसायनानै बा हाग्रानिफ्राय नायगिरनानै जानायखौ जों नुनो मोनो जोंनि बर' आइजोफोरा बा जोंनि बर' हारियावहाय जौसे सेथा मैगंफोरखौ नायगिरनानै जायोब्ला मोजांबा गावनि देहानि थाखाय मोजां होननानै जोङो साननानै लायो बा नागिरनानै जायो बे फोरनि मादावनो जों गोबां रोखोमनि ओ गुबुन गुबुन मैगंफोरखौ जानाय जायो जेरैबायादिहाय दिंखिया ओ थास' मानि मुनि दुब्रि हाग्रा गोबां रोखोमनि जौसे से था मैगंफोरखौहाय जोङो हाग्रा बंग्रानिफ्राय नायगिरनानै जानायखौ नुनो मोनो। ओ जोंनि जानाय होननानै बुङोब्ला बैसागु बोथोरावहाय थालिर फसनाखौबो जों जानायखौ नुनो मोनो ओ बेफोरबायदिनो जोंनि बर' हारियावहाय गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन नेमखान्थिफोर दंबावो। ओ जोंनि बैसागु बोथोरावहाय जोङो गोबां रोखोमनि गामि गफाफोरावहाय ओ फुजा फाथाल होनाय बा ओ फांसन आरि खुंनाय खौ जों नुनो मोनो ओ बैसागु बोथोरावहाय जोङो ओ दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै फुंनि समावहाय ओ गिदिरा उन्दैखौहाय मान होयो बा उन्दैया गिदिरखौ मान होयो बेफोरबायदियैनो जों गोबां रोखोमनि नेमखान्थिफोर दं ओ बैसागु बो थोर रंजानाय होननानै बुङोब्ला जोङो ओ जोंनि बर' हारियावहाय गोदोनि फ्रायनो जोंनि बैसागु रंजानाया जोबोर गाजा गोमजायैनो जाबोबाय दङमोन। बा जाबोबाय दं दाबो बेफोरखौहाय जोङो मो होनायनि उनावहाय ओ जा मोननाय फैसा बा रां बेफोरखौहाय जोङो ज' ज' ज'यैनो रंजा बाजायै खाना जानायखौ नुनो मोनदों बे खाना जानायाव गोबां रोखोमनि रंजानाय बा जानाय लोंनाय जौ जुवा बेफोर खौहाय जोङो बर'नि समाजावहाय खुंबोनायखौ जों नुनो मोनो। ओ खाना होननानै बुङोब्लाथ' जों गासैबो मोनथिखायो बेयावहाय एसे जानाय लोंनाय बा जौफोरा सोलिखायो मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' समाज गो-गोदोनिफ्रायनो औ जौ संनाय बा जौ लोंनाय हुदाफोरा ओ सोलिबाय दंमोन बेनिखायनो जोङो आथिखालावबो ओ खाना जायोब्ला बा माबा मोनसे फोरबो खुङोब्लाथाय जौनि बाहाय खौ जोङो दिनैसिमबो नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो जोंनि बर' हारियावहाय बैसागु बोथोर खालामोब्ला बा बैसागु खाना जायोब्लाथाय जौनि बाहायथिखौ जों नुनो मोनो।
औ नोंगौ नोंथां।
बिदिनो जोंनि बर' हारियाव गोबां रोखोमनि ओ ब्लाथाय जोबोर गाज्रि खोम जायै हाय एंगारनायखौ जों नुनो मोनो। ओ नोंथां बिदिब्लाथ' जोंना समाबो जानानै फैबाय नङा होमबा? ओ
औ।
ओ गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथाङा आंनो नोंथां औ औ औ गोजोनथों नोंथां।